औ नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
औ आं दा ओरैनो सानजौफुनि जिरायना दं। औ नोंथांङाबो मा खालामगासिनो दालाय?
दंङ आंबो सानजौफुनि जाखांनानै ओरैनो दंङ जिरायनानै
औ औ
दा आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबायखि जों सरकार निफ्राय बा माबायदि माबायदि जों हेफाजाब मोनदों बा मोनाखै? बेफोरनिस एसे सावरायनो नामा?
औ औ दे दे दे सावरायजागोन दा
दा नोंथाङा मा बुंनो सानो खिजों सरखारनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदों बा मोनाखै बेफोरनि सायाव
औ दा जोंङो नुनाय बादिब्ला सोरखारनिफ्राय गोबां हेफाजाब बा मदद मोनदों जेरै जों फरायनायनि सायावनो हमबा गोबां स्कुलफोर मोनदों एबा हस्पिटाल मोनदों बा जेरै- जोंनि सोहोरफोराव नुनाय बादिब्ला गोबां जेरै- गारि मथरफोर बिदिनो सोरखारि दं आरो औ बेफोराव खम बेसेनावनो औ खम बेसेनावनो जों हान्थिनो हायो। आरो जेरै सोरखारा माखासे आयेनफोर दाना दोनदों दा बेफोरनि बेफोरनि थाखायबो जों दा सुबुं माहारिया एसे हेफाजाब मोनदों आरो
दा जोंनिया रां रुफायावबो मोनदों जोंङो हेफाजाब
औ नोंगौ नोंगौ
दा इफोरनि बागै औ दे
औ दा जों दैबो मोननो हादों सोरखारनिफ्राय
औ औ
जेरै रेसन कार्डबो होनानै जोंङो ओ रा खम बेसेनावनो माइरं रं दालि, सिनि, संख्रिफोर मोननो हादों आरो औ
दा बे नोंथाङा माइरं दालि सिनि संख्रि होननानै बुंदों दा बेथ' जोंनिया ओ होथ'वाखै माने इयुनाव होफिनगोन ना होफिननाय बेफोरखौ माबा बुंनो सानो नामा नों दा बेनि सायाव
दा थांनाय जेरै दान ब्रै दानबासो सिगांङाव जोंनिखिथिं होदोंमोन आरो बेफोरखौ जों जोंनि खाथि खालानि
जोंनि औ जोंनि ओनसोलावबो होदोंमोन ना नाथाय बे जोंना बिसायख'थि जोबखांनायनि उननिफ्राय माने बन्द' जाना दंङ आरो जोंनिया बिदि होनाया बेफोरबायदि होनाया
औ औ औ।
दा नोंथांमोननिथिंलाय बन्द जानानै दंमोनबा हो। थवाखै बेफोरबायदि ना ना होबाय दंङ नोंथांमोननिथिं।
औ दा जोंनिथिंबो। जेरै दालि सिनिफोरखौ होथनाय जायाखै जेरै सिगांनिफ्रायनो। होबोबाय थानाय माइरंखौल होनाय जादों आरो।
औ औ औ दा माइरंखौ नोंसिनि नों। थांमोननिथिं बे सरखारनि माइरंखौ माबे कालाराव मोननाय जायो दाननि बा मासनि माबे। कालाराव मोननाय जायो ओरैनो।
दा जोंनिथिं दानफ्रोमबो। से खालारनिफ्राय द' खालार बा द'नि दाइन खालारसिम। मोननाय जायो आरो।
औ औ।
औ।
दा आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानगोन नामा कि जों इयुनावबो मोनबाय थानो। थोंबा बेफोरनि सायाव।
औ औ दाथ' जोंनि सुबुं माहारिखौ नायनानै बा। नुनानै बेफोरखौ होबाय थानांगौ बायदि आरो। दा जोङो इयुनावबो गोबां जेरै खम खम रां खामायनाय। सुबुंफोर दंना बेनिखायनो औ बेनिखायनो दा। बिसोरनि थाखायनो दा जोंनो सोरखारनि। फ्राय बेफोरखौ औ नांगौ आरो।
दा जोंनिया आइजोफोरनि थाखायबो जोंनिया रां अनसुंथाइ होयो। आबादारिफोरनि थाखायबो रां अनसुंथाइ होयो जोंनिया। दा बेफोरखौ नायबाथ' मोजाङानो आरो। जेनेबा हेफाजाब मोनो आरो सरखारनिफ्राय जोंओ।
नंगौ नंगौ।
दा नोंथाङा इदि जोंनो आइजोफोरनि दि रां होयो बे सरखाराबो नों। थाङा बेफोरखौ बेफोरनि सायाव माबा बुंनो सानगोन नामा।
औ दा जोंनि साखाथिनि आइजोफोराबो। गोबां दावराव दावसि जालायदों बेफोर। खौ लानानै जेरै औ दा बन्द' खालामना दोनथ'। दों नालाय दा आइजोफोराबो गोबां। खस्थ' खालामनायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि थाखायनो। जेरै औ नै दाखाल। दाख्लैसो थांनाय नैजिसे जुनाव। गोबां यगा खालामनाय नुनो मोनदों जेरै सुबुं माहारिफोरखौ। औ आरो थांनाय बा जुन खालारावबो। जों गोबां दंफां गायनायफोर नुनो मोनदों। औ आरो दा आइजोफोरा गोबां खस्थ'। खालामदों आरो बेफोरनि थाखाय दा बेफोरखौ नुनानै। सोरखारनिफ्राय बेफोरखौ होनांगौमोन आरो।
औ इयुनाव होगोन होननाय खोनादों खोनानायालाय होगोन। दा नोंथाङा मा। सानोखि आइजोफोरादि सरखारनिफ्राय बा हेफाजाब मोनो रांनि दा नोंथाङा। मा सानोखेदि हौवा माहारियाबो मोननांगौ ना मोननांआ ना नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि। बिसान मोनथावनांगौ ना मोनथावनाङा माबायदि सानो नोंथाङा बे।
औ औ दा। जोंनि बुंनो थाङोब्ला हौवा माहारियावबो गोबां सुबुंफोर दं जायफोर। फोरा जेरै उन्दैनिफ्रायनो लेखा फरानि बा खाबु मोनदिया। जायफोर दा गोबां खस्थ' मावनानै जागासि नो दं दा जेरै बेफोरखौ नायनानै सोरखारनिफ्राय बिसोरबो मोननांगौमोन आरो औ। गोबां लोरबां लोरबां न'खरफोर नुनाय मोनदों दा बेखौ नायनानै हु दा हौवाफोरनोबो बेफोरखौ होनांगौमोन आरो।
होनायबा मोजां जागौमोन दा सोलिनायाव माने औ इमान खस्थ'बो जानाय नङामोन आरो। दा जोंनिया माइरंआबो जायहा रेसन कार्ड गैया बेहा मोना आरो रेशन कार्डखौबो जोंनो बानायनो थाखाय रां रुफानि गोनांथि जायो।
ओ नोंगौ नोंगौ।
दा गोरिबफोरा बोरै बानायगोन जायहा रां रुफायानो गैया।
औ औ दा बेफोरखौ ओ सोर रखारा एसे खम बेसेनाव बा फ्रियावनो बानायना होनांगौमोन आरो।
औ औ फ्रिआव दा नों रेसन कार्ड खालामनो थांबाबो अनलाइन बानायनायावनो थाङो।
औ औ।
दा अरु जेरै दा आइजोफोरा रां मोनो बेफोरनि बायदिनो सोरबाफोर आरो अ लाइन बानायनोबाबो बेवहायबो रां थाङो दा बेफोरखौ फ्रियावनो बानायनो गोनां नांगौमोन आरोना।
औ।
दा नोंथां औ
औ देलाय
दे बुंलाय नोंथां।
औ दा जोंथ' ओ नुनाय बादिब्ला जोंनि सोरगिदिं बा जोंनि साखाथिफोराव ओ सोरखारनिफ्राय बिदिनो बयनिबो थाखाय बानायनाय बेबायदिनो माबाफोर दं नामा नोंसोरनि खाथि याव
सोरखारनि थाखाय माबाफोर माने ओ बैफोरनो दा नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनियाव बो दै दङ आरो दै ओमफाय बिदिनो फरायसालिफोराथ' थाखाबायानो।
औ औ।
औ बेफोरनि अनगाथ' आरो इसेबां नुनाय मोना माथो।
औ औ दा
बांसिनानो जोंनिया औ दैयानो आरो जोंनियाथ एक्सट्रा आरो जेबो आलदा गुबुन गैला आरो।
औ औ दा गोदोनिफ्रायनो जुदि जों नायबोयोबा जों मोनाखै नङा गोबां मोनदों जेरै जोंनि साखाथिफोराव गोबां सुबुङानो जेरै सोरखारि न'फोर मोनदों बा
औ आं बावदोंसो बे सोरखारि न' दङ औ।
औ। दा आरो जोंनि जोंनि जेरै गामि ओनसोलखौ एसे जौगानायनि थाखाय जेरै लामाफोर बानायना होदों आरो जेरै गामि भि गामि सिं फोराव होआखैबाबो एसे ओरै एसे गामि बाहेर बाहेरफोराव होनाय नुनो मोनदों। आरो दालांफोर बानायना होनाय नुनो मोनदों औ औ।
बे बेकवार्ड गामिफोराव एसे जेनेबा गोदोसोनाय गामिफोराव एसे नुनो मोनो आरो। बेफोरखौ माने सरकारा हायोबा बिसोरबायदिखौसो बांसिन नायनांगौ आरोना।
औ औ नंगौ।
बेफोरबायदि गामिखौसो माने जि जायगायाव खना बा सिङाव बे जायगायावसो जेराव नांगौनि गोनांथि दं बेवहाय जोंनिया मोनामोन।
औ औ नंगौ नंगौ दा जोंनो
फरायनायनि सायाव नायब्ला जेरै जों मा मा मदद मोननो हायो सरखारनिफ्राय। नोंथाङा मिथिगौ नामा एसे?
दा जोंनिया सरखारनिफ्रायथ' ओ सरकारि फरायसालि फोरावथ' जोंनिया बुङोबा बिजाबफोराथ' मोनखायो। बिजाबनि उनाव जोङो ओ स्कुलनि ड्रेस बा स्कुलनि बे गाननाय बेफोरखौ मोनो। बेग मोनो। बेनि उनावहाय ओंखाम जाग्रा मोनो। सानजौफुनि जाग्रा जानो थाखाय मोनो आरो।
औ - औ।
ओ दा जोंनियाथ' थाबायानो बेफोर औ।
औ नंगौ दा गोबां फरायसालिफोरावनो स्क'लारशिपबो होनाय जायो औ। औ - औ नंगौ -नंगौ दा
नाथाय बेखौ बै औ बेखौ मा होनो दा जोंनिया फरायसाफोराबो जायबा कलेज बा हायार सेकेण्डारियाव फरायगासिनो बिसोरो माने दैलि रां मोनो दैलि माने मान्थलि जेरै मासाव मास रां मोनग्रा जादों आरोना बे।
औ बेखौ जोंनि आसाम सरखारा मयना आसनि होननानै बुंनाय होदोंमोन। औ - औ।
नाथाय बेवहाय औ दे बुं नोंथां
औ दाथ' फरायसालिनि ओ नुनायाव बेफोरखौ होनाय जादों। आरो देहा फाहामसालिफोरावबो जों गोबां नुनो मोन दों जेरै सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव जेरै जों मुलिफोरखौ ओ खम - खम बेसेनाव एबा
बा रां होआलासिनो औ नाथाय जोङो बे मे दि कल' बेनो मुलिनि बागै बुङोबा जों बांसिनानो माने जोंनि ओनसोल फोराव आरो ना? माने गेस्टिकनि मुलि इफोरखौल' जोङो फ्रियाव मोननो नागिरो।
औ -औ नंगौ -नंगौ। औ नंगौ - नंगौ।
बेखायनो जोंनिया आरो बायनो बा हाया जायो बायजोआव बाहेराव बायबाथाय। दामाबो बारा जाबोयो जोंनिया। दा बेखौसो आं माने नोंथाङा बिनि सायाव मायबा बुंनो गोसो नामा? जों मानो मानि थाखाय जों मोना बेफोरबायदि?
औ दा जों नुनाय बादिब्ला। जोंनि साखाथिफोराव जेरै सोरखारि नङि मेडि केल बा जेरै फार्मासिफोर गोबां नुनो मोनदों। जानो हागौ बेफोरखौ नु बो सोरखारा बेफोरबायदि मुलिफोरखौ माने खम हरदों आरो। जेरै
आरो जोंनि जेरै सोरखारनिफोराव माखासे जेरै जों प्रब्लेमफोरखौ नुनाय मोनदों जेरै जाय जायखिजाया सोरखारनि खामानिफोरानो ओ थाब जाया आरो औ गोबां सम लायो जेरै
से बोसोरनि बोसोरसेफोराव जानो गोनां खामानिया जोंना बोसोरब्रै बोसोरबासो लायो
औ नंगौ नंगौ जेरै गासिबो नङा नाथाय गोबाङानो ओत बेबायदि गोबाव लायो आरो औ जेरै जों माखासे पेपार वर्क थायो जे बेफोरनि थाखायनो माने गोबाव सम लायो आरो जायनि थाखाय मानसि फोर बा सुबुंफोरा गोबां सम नेनो गोनां जायो आरो गोबां मानसियानो जेरै सोरखारि अफिसफोराव थांनानै लाइन जानायखौ नु नुनो मोनो आरो गोबाव सम नेनांगौ जायो जेराव मालाबाफोर औ औ जेरै सोरखारनि जायफोरा मावग्रा बिथांमोन दं बिसोरो माने थाब थाब मावनानै होनायखौ नुनो खम नुनो मोनो आरो आरो जेरै मालाबाफोर आरो बिसोरो जेरै अफिसफोराव थांफ्लाङाखैबा
फैयिबायदि नुयो आरो बिसिनिखौ औ